अ' खोनादोंना? अ' नोंथाङा दायो ओरैनो दंना?
औ ओरैनो दं नै।
अ दिब्ला नोंथांजों मोनसे मा होनो टपिकनि सोमोन्दै सावरायनोसो हरदों मोन आरो आङो।
अ' मा टफिक?
अ' मा होनो जों गोदोआव जेनेबा जों थाग्रा जेरैबादि न' बे न'फोरखौ गोदोआव बोरै बानायोमोन बा आथिखालाव बोरै बानायो बेफोरनि सोमोन्दैैनो एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथांजों।
औ सावराय जागोन।
बिदिब्ला जेनेबा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे गोदोआव गोदोआव थाग्रा न' आरो दा दायो दा थाग्रा न' बेफोरनि गेजेराव माबाफोर फाराग नुयो नामा? ओ फाराग दङ नामा जेनेबा?
इदिनो आंबो बारा इसेबांखौथ' मिथिया होमबाबो जा एसे मिथियो इखोनो बुंनो सै आरो।
उम उम।
गोदो गोदोनि न' होनबाथ' जों बांसिन इदिनो सिगांथारावथ' माने थुरिनि बा नारानि बिदि न'सो दंमोन आरो। बेनिफ्राय इनिफ्राय एसे उनाव फैलायबाय बिदिनो औवानि औवानि न' दिनो थिं होनानै हाजों लिरनाय इदि न' जाबाय आरो।
ओ
बिनिफ्राय आरो फैनानै दायो दाथ' इदिनो हानि न'फोर एसेबां गैलानो बुंजायो आरो।
ए
इदि थुरिनि नारानिफोरखौथ' बाद होनानै इदिनो हानि न'फोरखौनो नुनो थांला आरो दाना।
औ औ औ।
औ इ दाथ' इदिनो बांसिनो बयहाबो गावबागाव फाखक्कानि न' इदि जाजोब्बाय आरो जोंनिथिंजाय आरो।
अ' इदि जाजोबाय आरो न'?
औ इदिनो हानियाबो गंफा गंनै दं आरो दंनाया इदिनो हानि औवाजों लुनाय आरो हानि लिरनाय बेनिफ्राय थिं दोनाय इदि। ओमफायो उम इदि गंफा गंनै दङ होमबाबो बारा इसिबां गैला आरो बांसिन इथ फाक्कानि न' इदि जाजोब्बाय आरो दा। गोदान गोदान लुजुब्बायना अ।
माने ओ जोंनि ओनसोलफोराव इदि नुयो आरो दा।
ओ
उम माने गोदोआव गोदोआवथ' जों खोनानाय बायदिब्ला आरो जों खोनादोंसो आरो माखासेखो। जों नुवाखै देलाय जेनेबा मोनसे समाव खलं बायदिसिना थायोमोन दनदरफोराव हाजो गुफाफोराव थायो बिदि होननाय खोनादोंमोन आरोना औ औ औ बेनि उनावसो जेनेबा लासै लासै औवा दंफां बायदिसिना दानफैनानै न' लुना लानो रोंनाय जालांबाय नङा होमबा
औ
नो जों उन्दै उन्दैयाव जोङो ओइ नारा नारा होननायखौ सिनायोना नारा
औ सिनायो।
थाबोयोना
औ औ।
बेजों जों बेखौ नुबोदों आरो बेखौ नुबोदों मे जों थानाय सम दङमोन आरो जोंहाब ज फोरबो बेफोरावनो थानानै देरबोनाय नालाय
जों जोंनि बिदि नारानि न'खौ नुद्रायाखै नुनाया थुरैनिखौबो नुद्रा आरो बिदिनो दडाइरेक्ट हानि न' बिदिनो प्लास्टिकफोर खोंनाय बिदि नुदों आरो उखुमाव प्लास्टिक होनाय बिदि थायोमोन ना औ
मा ना नाराबाबो उखुमासो नारालै बेनिफ्राय उनाव बेराफोराथ' औ हानि आरो बाखिफोरा
अ अ
आ बिदि नुदो आरो जोङो इनि उनाव बेखौ नुनानै बेनि उनाव आरो थोरिनि नुलायबाय
औ
थोरिबाबो उखुमासो थोरि।
आ ओङो
थ' माबा बेरायाथ' माबासो नालाय हानैसो नालाय आरोबाबो
अ थुरिखौनो हालिरो हालिरो खोमा ना नामा
औ बि आरो बेलेग बिदिबो दङ
ओं ओं
थुरि माने थुरि नंखाया बियो थुरि हाग्रायाथ' जेनेबा बिलाइ बायदिसिना बे नंद्राया आरो बै बेरा खालामनाय आरो बे एसे बेलेग एसे गिदिर गिदिर जायोलाय
अ
जिंफोराव थायोना दैमा दैसा जिं जिंफोराव। मायबा हाग्रा बुङोमलै बेखौ बेलेग बुङो बेखौ थोरै बुङा नामा
जानो गोसोआव फैयाखै आंनावबो
अ जोंथिंजाय थोरि बुङा आरो बेखौ
अ।
बेलेग हाग्रा मोनलै बेर हाग्रा ना मायबा बुङोलै जोंफोरनिथिं
अ।
माने इयो इसे माने एसे माने गथा गथा बायदि जायो आरो
मिथिबाय ओमफ्राय नामखौसो मिथियाखै ओं
अ आ दे आरो ओरैनोलाय थोरि न'बाबो जोंफोरजों थिगाङो बेराफोरा सब औवानिनो गोजा ओमफ्राय बेयाव हा लिरनो हा लिरो आरो अ उखमा ल'थुलि
औ औ
बिदि आरो आरो बेनिफ्राय आरो उनाव तिरपाल होनाय फैलायबाय आरो
औ ओ
बेनिफ्राय बिनि उनावसो फैबाय थिं फैबाय थिंबाबो बेराफोरा गासैबो हानि गोजामोन
औ
औवानि फानायनानै हा लिरनाय
औ औ
बेनि उनावसो दा आरो फैलायबाय पक्का फैबाय आरो
औ
ओम थिंआथ थिंबो थाबाय दानाथ थिंजोंबो बारा लुबांला साथ सोलुखायो दाना अ बिदि जालांजोबबाय आरो होमबा माखासे सोलायनाय नुब बाय आरोना
औ समजों लोगोसे सोलायबोबाय आरो आरो गासिबो गोरों जाजोब्बायना गोजान गोजानाव थांनानै नुबोनाय
औ औ
दाथ' जोंफोरनि ओनसोलफोराव बांसिन बेफोरबायाददि माने ओ औवानि बा थोरिनि बेफोरबायादिथजों नुबांलानो दा
ओम थुरिनायाथ' जोबस्राबाय गैस्राला औवाफोरनिया दंबावो ओ
औवाफोरनिया दंङ ओं औवा दङ खिन्थु माने दाबो आरो फोर ना नै जोंफोरनि बादि सिगां गोदोनि बायदि आरो ऐ बायदिसिना कान्ट्रिफोरनिखौ नुयो आरो दाबो बेफोरबायदि जेरै माखासे हादोरफोराव आरो बेफोरबदि ट्राइबेल सुबुंफोर दंङना
औ
फोराव माने दाबो बेफोरबायदि थुरिनि बानायनानै हानि लिरनानै बेफोरबायदि फिसा फिसा दन्दरफोर बायदि बानायनानै थानाय दाबो दंङ आरो
थायो
माखासे माबाफोराव कान्ट्रिफोराव
औ ओ मा होनो आरो सिगां आरो बे थोखौ बिलाइ ना मा होनो बेखौबो होयोमोन खोमा मा दोखुमाव ना मायाव होयो
औ उखुमाव होयोमोन
ओ
माने एसे थेमपरारि बायदि बा बेयो
औ
बेखाय जास्ट ओरैनो मा होनो मानसि। जिरायनाय ओरैनो दसे दननि जिरायनाय। बहाबो ओरैनो बायहारावनो। ओंखामसो ओंखाम संनाय ओरैनो मानसि जिरायफानाय बेफोरफोरखौदि। बाहायोमोन आरो बेयाव।
ए।
बेनिफ्राय बाखि थाग्रा।
औ इदिनो। थुरिनिफोराबोथ जोरामोन न दाथ सोलायनांगौमोन खोमा।
अ अ बोसोराव खनसे खनसे सोलायोमोन आरो थुरिनि थुरिफोरखौ आरो मोनानोना सेवलाङोना बिसोरबो अखा मोननानै सान्दुं मोननानै बिदि आरो नाराफ्राबो बिदिनो एखे
आरो गेजेर ससे आरो जोंथिं बिदिनो हाब वाल होना थिं दोनानै बिनिफ्राय साथाइ बेरा हेब ना इदिबो नुदोंमोन आरो एसे गेजेर खन्द'आवबो
अ माबाया बेरायहानि
ओंम हा लिरालासिनो ओरैनो सथायबायरायाना मा होनो। ओरैनो हालदिरालासिनो अ अ बिदि बानायोमोन ना
औ औ दा जेनेबा दा बेफोराव आरोना गोदोनि न' न'आव आरो दानि न'आव मा फाराग नुहुरो जेनेबा नोंनि सानना मोननाय बादिबा
फारागाथ' बिदिनो
उम
इदिनो माने गोदोनिखौ बुंनानै साननानै नायोब्लाथाय इदिनो अखा बारफ्राव माने एसेबां मानि मोजां नङा माबबा बार फैबा बुखारलांगोन बिदिनो अखाफोर सेरगोन बिदिमोन आरो दाथ' माने बिदिनो सिन्थाफोर गैला आरो माने मोजाङैनो अखाफोर सेर ला बिदिनो बार फुंखाफोर बारबाबोथ' बाय बायानो होन जायो आरो
उम।
बिदिनो माने बिराद मोजांसिन जानायखौ मोनदों आरो सान्ना नायनायाव
उम दा खिन्थु नैबाददि आरो गोदोनि बा गोदोनि बे थोरिनि न' बा। आ नारानि न'फोराव थानानै माने एसे मोजां नाङोमोनलै एसे थान्दा थान्दा जायोमोन आरो बांद्राय गरम जायामोन बे
अ थान्दा जायोना
अ थान्दा जायोमोन आरो।
अ
दा नैफोरथिनि न' बा माबानि पाक्कानि न'फोराव जों जुदि दा थनानै मिथिया जेनबा
औ
फेन नङाबा फानो हाया आरो दा गरम बोथोराव
औ गरम जायो।
गरम जायो आरो अ बै समाव माने फेेन मा बेखौनो मिथियामोन आरो
औ
जेनबा बारानि न'खराव थायोमोन ना?
औ
दा बेमोन आरो फारागखौ नायनो थाङोबा बेनिफ्राय आरो मा होनो? अखा हाबाबो माने एफाग्राब दावराव जायामोनलै गोदोनिया जेनेबा बे नारानि न' नालाय
ओं
टाउन जायामोन आरो
उम ओमफाय इदि दैफोर गोलैयामोन नामा?
दैफोराथ' दैफोरा जिं जिंङाव गोलैयो। बेनिफ्राय मालाबा मालाबा बेफोरबायदि सेरो जेनेबा जुदि बेयाव होनाय माबाया जुदि बानाबा गब्लं लाङोबा सेरोमोन आरो अखाया। इदि खिन्थु ओंखायनो माने बोसोराव खनसेयाव सोलायनो गोनां जायोलै। खिन्थु सोलायाबा सेरथारो आरो।
उम।
ओ इदि आरो, ओरैनो थानानै बिराद मोजां मोना आरो थानानै मोजां नाङो।
ओ। माने ओ अ' दे बुंलाय?
अ' माने जोंनिया समाबो बारा गैला नालाय रायलायनायखौ बेखिनि आवनो दोनथन सै नामा?
औ दे जागोन।